हेल नोंथां
हेलौ
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ आं खोनादों नोंथां
आंबो खोनागासिनो दं नोंथां
अ आं नोंथांजों नाय मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायलायनो फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिनो दंना
औ नोंथां आङो फ्रियानो दङ
औ दा आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङानो जाबाय जों बिनो नोंथाङा जाबाय नों नों जागायजेगोना नोंथाङानो जागायजेननो ना आं जागायजेननो
जागोन नोंथां जेबो नङा आंनो जागायग्रोनो हागोन
औ दे नोंसोर जाहगो
उ जिहेथु दावबायनाय होनोबाथ जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनायखौनो बुजियो जिहेथु जोङो जेब्ला गावनि गोसोफोरखौ गाज्रि मोनो जेब्ला जोङो स्ट्रेसाव थायो
औ
जोङो मोजां मोजां जायगायाव जेब्ला दावबायो अब्ला जोङो गावनि गोसोखौ जोबोद गोजोन मोनो
औ
थिग बेबादिनो जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो माखासे गियानफोरबो बुथुमनो हायो जेरैबायदि जोङो गोबां मुंदांखा जायगाफोराव जेब्ला दावबायो
अब्ला जोङो बैफोरनि माखासे नेमखान्थि बिसोरनि हारिमु राव बैफोरनिफ्राय जोङो माखासे सोलोंनो हायो नोंथाङा मा होननानै सानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन नोंथों दा गिबियावनो दावबायनायनि सोमोन्दै आं एसे बुंफुरना होनो सानदों नोंथांनो आंनि माखासे सान्थौ आरो आंनि माखासे मोन्दांथिफोरखौ नङा होनबा नोंथां गिबियावनो नोंथाङा बुंदों जे दावबायनाय दावबायनाय दावबायनाया मोनसे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौ दावबाय बुदों नोंथाङा थारै थिगखौनो बुंदों दा दावबायनायजों जोङो माखासे मेलेमावहाय माखासे जाम जानानै जेब्ला स्ट्रेस जायो जेब्ला मानसिया गोबां खामानि मावनानै जेब्ला स्ट्रेस जायो मेलेमाव अबोला दावबायोब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायावहाय मोनसे मोजां हाजो सेर बा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय बा बबेबा मोजां मोनसे भिउ मोनसे समायना मिथिंगाखौ नायगिदिंनो थाखाय ओंखारबोयो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ नायोब्ला गोसो फोरा जेरै गोजोननाय मोनो माइनदआवहाय स्ट्रेस जानायफोरा माने फ्रेस जायो रिफ्र्रेसमेन्ट माने अनेक नोङो दावबायनानै गुबुनफोराव माखासे बाथ्राफोरबो मिथिनो हायो आरो जेरै हमनानै लादो जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माब्लाबा समाव थांबाय जेनेबा साननानै नायदो आं जोंनि खाथिनिखौनो बुंसै मेघालया नङा होमबा नोंथां मेघालया औ मेघालया शिलं जायखौ बुङो शिलं बेफोराव जे जेरै मानसिफोरा बयबो सुबुंफोरानो माखासे नाजारा माखासे मिथिंगानिनि माखासे भिउफोरखौहाय नायनो थाङो मोजां समायना मिथिंगाखौ नायनो थाङो जेरै बे जायगायावहाय जेरै माख्राम बिलि होननाय दं बेनिफ्राय इलिफेन्ट फल दं ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ मा होनो अमिया औ उमियाम लेक दं नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय मामोनलाय बियो ओ नामखौबो बारा गोसोआव थालायलांला बावलायलाङो दावखि नोंथां औ दउखि नोंथां ओमफ्राय बे मोनसे दंबावोमोन दे नोंथां मा नाम मोनलाय बियो
जिखुनु जाया माबा मोनसे आरोना बावबाय आंबो जिखुन जाया बेफोराव अनेक जायगाफोराव दङ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो गोबांथार
पुलिस बाजारनि गेजेराव मोनसे पार्क दं नोंथां जोबोद समायना वार्डस स्लेक वार्डस स्लेग होननानै बुङो नामा नोंथां
औ-औ-औ नोंथां दा बेफोरबायदिनो जाहैबाय आरो माने बिसिनि माखासे जों माखासे बुस्थुफोरखौ माखासे थानाय जानाय माखासे बिसोरनि माखासे नियम निथि बा आसार खान्थि फोरखौ जोङो थांनानै मिथि मिथियो जे आरोना नोंथां जेरै बिसिनि जानाय आद्रा आदारफोरा आलादा जों मिथिंजाय आलादा आलादा रोखोमनि आरो बिसिनि जायगाफोराव जेरावबो माखासे लेथ्रा जिनिसफ्रा जा खोनदा जिरादफोरखौ जेराव मेराव गारलाबाया बिसोरनियावहाय डास्टबिन जाय दाखोर गारग्रा जाग्रा पेकेट गारग्रा जाखांनायनि माने गेसावबा माबा मोनसे जिरादखौ गारग्रा बिसोरनाव डास्टबिन थाखायो जेरै डास्टबिनफोराव गासिबो ज' ज'यैनो माने बयबो मोजां रोखोमैनो गावबागाव मोनसे सान्थौ गावबा गाव सोलायनाय मोनसे मेलेमा सोलायनाय बिसना कमन सेन्स होननाय बुस्थु दंखायो आरोना बेखौ नैबेयाव औ बेयाव गारोब्ला औ नोंथां दं बे
दिडिसिप्लिनाव थानाय नु
दिडिसिप्लिनाव थायो आरोना डिसिप्लिनाव थायो बेखौ औ बेखौ बेयाव गारोब्ला मा जागोन बेखौ बिसोरो मोनथिगौ आरो ना बेनिखायनो दडास्टबिनाव गारो जेरै जोंनि जायगाफोराव बांसिनानो गुबुनफोरखौ जानला मोनला जेनेबा जेराव मेराव गारनानै नुयो आरोना बिसिनाव बिदिखौ गारनाय नुनो मोना आरोना दा बिदिनो दावबायनानै होन बुंङोबा जेरै जोंनि खाथियावनो दं जेनेबा सरलपार नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
बारायावहाय जेरै भुटान हाजो निफ्राय फैनाय दै जेरै जिरि जिरि बोहैबोनाय भुटान हाजोनि माखासे समायना माखासे नाजारा जिउखौहाय जों नुनो मोनो जेरै सरलपारायाव थाङोबा जेरै गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बा ए गय बागान सारि सारि लारि लारि नुनो मोनो जोबोद गोजोननाय मोननो थाङोब्ला आरो जोङो लामाफोराव गोबां सिखिरिफोरबो नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय मैदेरफोरबो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि दाउफोर नुनो मोनो आरो नोंथाङा माबा मोनसे दावबायनायनि बादै बुंबावनो हागोन नामा नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा नोंनि सान्थौजों
औ नोंथां थारैनो जिहेथु जोंहा नै नोंथाङा बुंलांनाय जिहेथु जों दावबायोब्लाबो जोंनि जायगाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनो रोङा बे बाथ्राया दिनैनि आथिखाल जुगाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों जिहेथु जों बिगियान बिगियानारि भाबै नायोब्लाबो जों नुनो मोनो जिहेथु बेबायदि दाखोर दाला गारोब्ला जों गावनो गाव खहाखौ लाबोनाय जायो होननानै नङा होमबा नों जिहेथु जोङो बेनिखायनो सुबुंफोरखौ एबा जोंनि समाजखौ जोङो जेब्लाबो फोसाबनो नाजानाया जोंनि गोनांथि बेनिखायनो आं सानो जों मोजां सोलोंथाइ लानानै एबा सोलोंथाइ होनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथाङा मोजां सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइखौ जोङो रोङैफोरनो फोरोंनांगोन आरो ना जों दावबायनानैबो
जिहेतु बिगियानफोरा बिगियानगिरिफोरा बुंदों मानो होनोबा जोंनि बे बुहुमखौ मोजां ग्रिन एबा गोथाङै लाखिबाय थानोब्ला जोङो जोंनि दावबायनाया जों दावबायोब्लाबो जिहेतु जोंनि दावबायनायफोरा मा जानांगौ होननानै बुंदों सास्टेनेबोल जानांगौनो दिनैनि आथिखाल जुगाव मानो होनोबा जिहेतु सास्टेनेबोल जों फिउचारनि थाखायबो जाहाथे जों दावबायनो बै मोजां जायगाया जोंनि दावबायनायाव जाहाथे जेबो खहा जाया एबा मैला जाया जाहाथे बेखौ गुबुन मानसि फोराबो इयुननि जेनेरेसन जेनेरेसन जेनेरेसन उननि सुबुंफोराबो जाहाथे थांनानै बै एखे समायना थासारिखौनो नायहैनो ह थिग बेबायदिनो बेनिखायनो दिनैनि बिगियानगिरिफोराबो बुंदों जाहाथे जोंनि दावबायनाया सासटेनेबोल जाथारनांगौ होननानै मानो होनोबा जाहाथे जोङो जाय जायगायाव दावबायदों बै जायगानि जाहाथे नेमखान्थिफोरखौ जों फालिनानै दावबायो मोजांसिन जायो बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे जानाय लोंनायफोरखौ जायोब्लाबो जोङो प्लास्टिकफोरखौ जानला मानला गारनो नाङा आरो हायोब्लाथ' जों गावबा गाव दै बथल लांनांगौ जेरावखि दावबायाया मानो गावबा गाव गावनि बै रियउजेबोल जाय बथलखौ जों बाहायफिननो हायो बै बथलाव जोङो दैफोरखौ लाङोब्ला जोंनि बै दावबायनायाबो सास्टेनेबोल जागोन आरो बै दावबायनायाव जे जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बायगोन बैफोर बायनायाव जोङो इक' फ्रेन्डलि जायखौ जोङो मिथिंगाजों गोरोबनाय मोनसे जिथु बेसाद बेखौ जोङो बांसिन बायोब्ला जों निस्सय बे जेंनानिफ्राय जोङो उदां जानो हागोन होनना आं सानो
दावबायनानै जोंङ गुबुन गुबुन जायगाफोर दावबायनानै माखासे नलेज लानांगौ बा गियान लानांगौ नों जोंहा दायथ' नोंथां औ दावहै सोलोंनो मोनो बुथुमनो हायो बा सोलोंनो हायो बिदिनो बेखायनो जोंनि थाखाय दावबायनायाबो बिराद गोनांथि आरो ना नङा होमबा नोंथां जोङो दावबायनांगौ जों दावबायनांगौ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय दावउबाय मोनसे जायगासिम दावबायनानै जोङो बिनि माखासे बाथ्राफोरखौबा आदर्श' माखासे खान्थिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो बा गुबुननिफ्राय जोङो रोङैखौ सोलोंनो नुनो मोनो आरोना बेफोरनोसै आरोना दावबायनायनि माखासे मुलाम्फाफोरा समाबो जोबनो फैगोन नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसि गोजोनाय थायो